हेल'
हेल'
औ
मा खालामदों
दङ ओरैनो नोंथाङालाय
आंबो दङ नै बिदिनो जिरायग्लांनानै दङ
ओंखाम जाखांबाय
जाखांबाय नोंथां
ओ मा ओंख्रि जाखौ
जोंहा आलु बाजि ओमफ्राय ब्रयलार बेदर ओमफ्राय दालिसोमोन
आ
नोंसालाय
जोंना जाथ'वाखै जानायालाय दा संबाय दं
औ नोंथाङा माइखौ बोरै गायो आंनो फोरमायनो हागोन नामा
माइ गायनायखौथ' जोंहा गाया आं ओंखायनो फोरमायनो हानाय नंथ बा
औ
नोंथां लाहा गायो नामा
जोंहा गायनाया गायोमोन खिन्थु बारा आइडिया गैया
औ
बिनि थाखाय नांगौ जादोंमोन
अ औ उम दा जोंहा गायाना ओंखायनो बारा मिथिलायलाङा आंबो
औ ओरैनोथ'
बेलेग खेथिफोर मावबावो नामा
बिलेग खेथि जोंहा बिराद मैगं बायदिसिना गायलाबायथारो औ
मा मा मैगं गायो
ओरैनोथ' दैज्लां सिजोनाव अनेक मैगं गायो थाइबेंनिफ्राय लानानै बहल जिंखा दङ बिदिनो ओमफ्राय ओरै मेसेंआवहाय गायो बिदिनो फानलु गायो थरमुस गायो
औ
औ माबाफोर सोंनो गोनां दं नामा नोंथाङा
सोंनायाथ' बेनो जोंहाथ' बेफोरदिबो गाया नालाय आं माने खेबसे गायना नायनो सानदोंमोन आरो आंबो।
अ नोंथाङा माखौ गायनो सानदों?
आङो थाइबेंखौ गायनो सानदोंमोन।
थाइबेंखौ ना औ बेखौ मिथिया होमबा नोंथाङा?
औहो आं बारा मिथिया माने
अ थाइबेंआथ' ओरैनो जोंहा फार्स्ट थाइबें बेगरखौ बायग्रोदो।
औ
बिनि उनाव ओमफ्रायो थाइबें गायगोन जायगाखौहाय खनथाम खनब्रैसिम हालौदो दुफु दुफुनो बेनि उनाव गायनायाबो मोनथाम मोनब्रै डिजाइननि दङ। जेरैहाय जोङो दानि जेनेरेसनाव नायोबाथ' मालसिं प्ला खोबनानै गायो बेबायदिबा आलि खोग्रोदो। आलि खोनानै मालसिं खौ खोबदो मालसिंखौ खोबनानैहाय बे थाइबें बेगरखौहाय हरसे सोमनांगौ हरसे सोम खांनानैहाय बेयाव नों फुलिबो जावैनानै गायनो हायो बेगरिबो डाइरेक्ट उथुनो हायो आरो।
औ
फुलि जावैनानै गायनोबा नों सिगांनो जावैग्रोना लानांगौ आरो। नों बेगरल' थैयोबा बेगरखौ सोमग्रोरदो हरसे बिनि उनाव थुदो नोङो थुनानै बिदिनो जानलाखौबो नों गिदिरबो बानायनो हायो ओरैनो दिरुंफोरबो बोलाबायनानैबो हायो आरो।
ओ
मोनथाम मोनब्रै खोनथेजेननो हायो माने
उम उम ओमफ्राय आरो माबाफोर बाहायदेरबावो नामा?
बाहायनायाथ' जोंहा ओरैजाय भिटामिन बाहायनांगौ मेडिसिनाव भिटामिन बाहायनां गौ ओरैजाय ओमफफ्राय इउरिया हासार दिपि हासार बेखौबो नों सारनानै होनांगौ हायाव फिफां फिफांनि गाहा यावसो आरो बिलाइथ' नङा ओरै ओमफायो बिबाराव जुदि एमफौफोर बायोबा एमफौनि मुलि सारना होनांगौ बिबार बारनाय टाइमाव आरो बिबारा जुदि बाराद्राय ओंखाराखैबा बिबार ओंखार होनायनिबो मुलि दं
औ
बिबार ओंखारहोनोबो हायो आरो मुलि सारनानै
उ उ उ
फिथाइआथ' ओरैनो फांसे फिफाङाव बिराद थायो नोङो माबा एक बिगासो गायोबानो नों कन्टिनिउ सानफ्रामबो सानसेयाव एक कुइन्टेल देर कुइन्टेल बिदि मोनबाय थागोन आरो
अ
एक बिघा गायोबा
उ उ उ
थ' जोंहा थाइबेंनि दामा दा केजियाव सल्लिस थाखासिम थाङो
ओ
सल्लिस थाखासिमबा नोंहा ओरैजाय एक कुन्टेलाव सारि हाजार थाखा जाहैबाय
औ
सानसेयावनो एक हाजार थाखा ओ सारि हाजार थाखा मोनो आरो एक हाजार नङा सरि औ ओरै नोथ' नोंहा एक बिगा गायनो हायोबा सानसे एक कुन्टेल आरामसेनो खाबाय थानो हाखायो आरो
उम उम
सानसेयाव नों आर्न खालामनाया सानसेयाव सारि हाजार सारि हाजार खामायबाय थानो हागोन आरो
उम होनबाथ' बिराद लाब दंना नोंथां
बिराद लाब दंबावो नोंथां
औ
औ हायोब्ला थाइबेंआनो मोजां आरो इसेबांबो खस्थ' नङा
आ
बेलेग खेथिफ्रा खिन्थु खस्थ' दङ
औ
औ आरो थाइबेंआ दै गोनां बुस्थु नालाय
उम
एसेयावनो अजनबो जायो मोजांबो आरो
औ
औ ओरैनोथ' जोंहा दा थाइबेंखौ जाखायोआनो गासिबो देहानि थाखाय मोजां नालाय औ
ओमफ्राय आरो बेलेगफोरबो गायबाव ना मा
बेलेग गायो औ
आ मा मा मैगं गायो नोंथांला
ओरैनोथ' जोंहा दा दैज्लाङआव थाइबें दङ ओमफ्राय जिंखा बहल दं आरो
औ ओमफ्राय बे जिंखा बल फोरालाय माबायदिथो
जिंखा बहलनि डिजाइनाबो बिदिनो गायनाय सिस्टेमा
अ
ओरैनो बेखौबो थाइबेंखौ जेरै बिदिनो बेखौ मोनथाम मोनब्रै स्टाइलाव गायजायो
ओ
गोदोनि फुराना सिस्टेम मडेलबो गायनो हायो दानियावथ' नायबा मालसिंखौबा नोंहा ओरैजाय हाग्राफोर दांनो गयो
अ
एम्फौफ्रा बानो हाया बिफाङाव बारा मानो होनबा मालसिङा सिलभार सिलभार खालारनि जाबाय नालाय मानि ए म्फौ फोरखौहाय ब्लाइट खालामो आरो माने बिरनानै जे फैयो ना बानो बेखौ माने बै मालसिं प्लास्टिकआ मोदाननानै ब्लेट खालामो बानो हाला
ओ
मोजां आरो आरो ओमफ्राय ओरैजाय हाग्राफ्राबो दांनांला हाग्राजोंबो जाया नालाय मैगंफ्रा उम बेबायदि आरो बिबायदि गाय बा साबसिन आरो खरसायाबो दङ नों एक बिघा गायोबा ओरैजाय खरसायाबो नोंना थ्रिस हाजार थ्रिस हाजारसिम थांगोन आरो
अ आतसा
औ एक बिगा गायोबा
उम उम
बेयावबो दङ बहुत लाब दङ उम
होमबाबो दाथ' माइ गायनाय सिजोन माइसो गायदों बे नोंथां लाहा
जोंहा ओरैनो दुब्लियावथ' माइ गायदों बारियाव एसे दङ जायगा बेयाव गायदों आरो मैगं थाइगंफोर
अ
औ
माइ गायखांजोबबायना
माइखौथ' गायाखै गायनोसो नागिरदों दों बिनि थाखायनो बारा आइदििया गैया नालाय माइ गायनायनि नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन आरो
ओ जोंहाबो गायाना ओंखायनो बारा आइदिया गैया माने आं द
औ
सिगां गायोमोन नाथाय दा गायला ओंखायनो बारा आइडिया गैला माने
अ
ओमफ्राय माबोरै न'खरफोरावलाय
थिगानो ओरैनोथ' माइ गायनायाव खोथियाखौ फोबाय दायो खोथिया सप्थानैसो जाबाय
अ
औ दा अखानिबो बहुद आंखाल
उम
अखाबो दैयाबो बारा गैथ'वा
ओम
ओरैनोथ' सिम्पोलै गायोबाथ' हालौनानै आलिफोर खोनानै गायबानो जागोन ना
औ
औ
हानि थाखाय एसे भिटामिनफोर होबा साबसिन जागोनदां बेयावबो
औ औ औ
हाया हासार जानो गोनां थाखाय
औ औ नोंथाङा ओमफ्राय मा मा मैगं गायनो नागिरदों
आंथ' नै दा थाइबेंफोर गायनो सानदोंमोन थाइबें बिदिनो बहलफोर
औ बेनिफ्राय
बेनिफ्राय भिन्दिफोर गायजायो
औ भिन्दियाबो मोजां
औ भिन्दिफोर गायनोसै
ओरै मेसेङावहाय
मेसेङावहायथ' बांसिन बेसरसो गायो
आ
ओम
जोंहा थरमुस गायनो नागिरदों थरमुसबो गायनो हागोन नोंथाङा गायोबा बेबो बहुत मोजां बिनियाबो बेबायदिनो
आतसा
खौ गायोबा खिन्थु खम गायनायनि लाब गैया गायोब्ला खिनसेनो फास बिगा सय बिगा बिदि गायनांगोन आरो
उम
ओरैनोथ' थरमुस गायनायाबो बेबायदिनोखा मालसिं खोबनांगोन हालेवनांगोन दै होनांगोन आरो बेयाव बांसिन मुलि फ्रा एसे बांसिन जागोन खस्थ'आ एसे बारा बेयाव फैसायाबो दङ बांसिन ओरैनोथ' नोंहा जेनेबा बिदिनो बेगरफोराबो बेगराबो दाम बेगरा नोंहा ओरै फास बिगा गायोबा आदा केजि थांगोन बेगरा आदा केजि बेगराव नोंहा सुद्द' हाजार नयस' फैसा थांगोन आरो औ ओरैजाय जेनेबा बेखौ गायनानै जेनेबा लोगभोग पास बिगायाव नोङो सल्लिस बा पन्सास हाजार बेखौ दोन आ रो औ ओरैनोथ' खौ गायबाय गायनानै फुलिबो जावैनो हायो बेगरैबो थुनो हायो बेखौबो
उम
माने फुलि जावैनानै गायबा बांसिन साबसिन जायो आरो बेगरै गायो अबेबा अबेबा बायदिया बेगरा रज'आना बैयाव लांदां जानानै होयो माने बिफाङा औ
ओरैजाय फुलि जावैनानै गायोबा साबसिन जायो आरो फुलि जावैनानै गायदो दै होदो एसे गोरलैयाव भिटामिनफोरबो होदो मुलिफोर ओरैनोथ' तिन मास लायो आरो गायजेननायनिफ्राय फानहैजासिम
औ
औ
मोजां ना ओमफ्राय खि थिया बेबो
मोजां औ फास बिघा गायोबा नों ओरैजाय प्रफिटा नोंहा थाहैगोन देर लाखसिम थांनो हागौ
उ उ
औ पन्सास हाजार थांगोन नङा इंनभिसाव ओरै प्रफिटआ देर लाखसो थाहैगोन आरो
ओ
ओ पास बिघा गायोबा नोंहा ओरैजाय उम सारिथन मा लांंखारहैगोन आरो
ओ
औ फिथाइयाहाय
मा नोंथांलाहाबो गायदों नामा थरमुस
जोंहा गायदोंमोन गाय बेन थायो बेखौ
अ
औ दाख्लै ओ थिन बिगा गायदोंमोन थिन थिन बिघा गायनायावहाय ओरैजाय त्रिस हाजार थानो आरोओर इन्दिसआ
ओ
प्रफिटआ ओमफ्राय माबा फैदों साथि हाजार फैदों आरो।
औ
औ एसे खम जाबाय नालाय दायो। आ बोथोराबो दैबो बारा होनो मोनासै बोथोराबो अखाबो हायासै औ माने फिथायाहाय बारा गिदिरबो जायासै आरो। आरो। दामाबो मोनासै ना। एकखिजिआवनो ओरैनो दस थाखाल'सो मोननाय जाबाय
औ
औ दामाथ' नङाबा ओरै फन्दद्र' थाखा बिस थाखा गाहामसो मोनो बिदि खम मोनबाथाय